खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि।
आं नोंथांनो कल खालामनानै जोना जादों आं मोनसे टपिक लानानै नोंथांखौ सावरायनो सानदों।
औ औ सावराय जागोन औ सावराय जागोन।
अब्ला जोङो खावलायनाय जोंनि बुहुम नाङै मोनसे समाव लकडाउन जादोंमोन ना बे लकडाउन गोहोम जोंनि भारत हादराव जों लोगोसे गुबुन हादर आरो जोंनि ओनसोलाव माबादि गोहोम
औ औ जागोन दे औ जागोन दे।
औ। लां। गिबियावनो आङो फंनैसो बुंग्रोनोसै।
औ औ।
लकडाउन लकडाउना जादोंमोन कर'ना भाइरासनि गोहोमनि थाखाय ना? औ। आरो बे गोहोमा बुहुमनां बुहुमनां गोहोम खोख्लैनायजों लोगोसे जोंनि भारत हादरावबो माने गोब्राबैनो गोहोम खोख्लैदोंमोन। दा बिनि गेजेरजों भारत हादरनि सिङाव थानाय जोंनि हादरसा आरो जोंनि ओनसोल गामि ओनसोल माने गोब्राब जादोंमोन जोंनि जिउ राहाया।
औ औ।
औ दा बेखिनि समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि गोब्राबथिया हान्था-मेला जेनेबा गासै जेंनाफ्रा नुजादोंमोन नोंथाङा फंनै बुंनो हागोन ना?
औ औ हागोन। ओ जेरै नों थाङा होनदोंमोन ओ कर'ना भाइरासनि थाखाय जोंहा लकडाउन जादोंमोन होननानै बे लकडाउना जोंहा जादोंमोन अ नैरोजा नैजि मायथायावहाय। औ ओ जोंहा बे कर'नाया हाय नै रोजा जिगु नि लासथिंनिफ्रायनो जादों आरो। ओ ओमफ्राय जो जोंहा लकडाउना जाहैदों नै रोजा ओ नैजियावहाय होमबा
औ।
जोंहा बेखिनि समावहाय जोंहा ओ गोबांथार ओ जेंनाफोरा नुजादोंमोन गोबां सुबुं फोरनि जिउ खहा जादों ओ गोजान गोजानाव थानानै फैनाय सुबुंफोरा जोंहा बयबो जायफोरा माने न'खरखौ सामलायनो थाखाय गोजानावहाय ओ खामानि मावनो थायोमोन बिथांमोनाखौहाय बयखौबो माने गाव गावनि न'आव थिनहरजोबदोंमोन नालाय ओम ओमफ्राय जोंहा बिथांमोना लामा हान्थिनायावनो गोबां मानसिफोरा ज' ज'यै ला हान्थिबोदों नालाय ओमफ्राय बे समावहायबो बिथांमोना सोरबा सो सोरबा ओ न'आव फैब्रबनो थाखोय गोबां ओ बिसोरो ओ गारि मथ'रनि आंखाल जादोंमोन आरो माने फैनो हाया मानो हाया बिदि जादोंमोन आरो बिथांमोननि गेजेरावहाय लामा हामैयावनो बे भाइरासआ बाबोदोंमोन बिदि जादों आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबाया बि दिनो जिउ खहा जादों ओमफ्राय ओ सोरखौबा हौवा बेबायदिनो गोजाननिफ्राय माने सोरखौबा नङा गासै सुबुंफोरखौनो गो जाननिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौहाय जोङो गामिनि इफोरबायदि ओ फरायसालि ओ इफोरबायदियावहाय माने बिथांमोनखौहाय थाहोदोंमोन आरो दाइरेक रै माने न'आवहाय थानो होआ खैमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो बे जों लोगोसे जोंहा उम लकदाउनावहाय जोंहा रावबो ओ ओंखारनो मोना रावबो जेबो ओ माने गासिबो न'आवनो थाजोबनांगौ बिदि जादोंमोन नालाय ओंखा खायनो जोंहा मैगं थाइगं मोनजानायनि एसे आंखाल जादोंमोन।
औ।
ओ आरो बे टाइमावहाय आबाद मावनायनि दिनमोन। ओमफाय बे समावबो आबाद मावनायफोरावबो एसे ओ जेंना नुजादों थेवब्लाबो जोङो ओ गामि ओनसोलफोरावहाय मानसिफोरा आबाद मावदों आरो मावनायालाय बेनि उनाव एसे खम बिबाङै मावदों आरो ओमफ्राय बेबाय दिनो जोंहा ओ बेद ओ आनजाद फरायसाफोरनि आनजादफोराहाय जोंहा ओ बन्द' जानो गोनां जादोंमोन जेरैनाखि ओ जायफोराहाय ओम मेट्रिक आनजाद होगोन आरो हायार सेकेणडारि फरायबाय थानाय जायफोरा फार्स्ट इयार से केणड इयारनि जाम आनजाद होनो गोनांमोन बिथांमोना माने आनजादखौहाय ओ डाइरेक्टैहाय थोंजोङै माने इसोरो आनजाद होनो मोनला बिदि होननानै बन्द' जायाखै आरो माने बिदि जाबाय थादोंमोन मा होनो आनजादा नो फावसायबाय थादोंमोन आरो आजाद नि देट होननायाहाय ओ फावसायबाय थादोंमोन। फावसायबाय थादोंमोन जेरावहाय फरायसा फोरा माने ओ एसे बालांनो हमबायमोन आरो फरायनायखौ माने बिदि फावसायबाय थायोबाथाय जेराव जोंहा इगजाम जाबाथाय जोङो फार्स्टावनो गिनानैहाय फरायबाय फरायखायोना ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो जुदि फावसाय लांबाय थायोबाथाय जोंहा ओ बिदिनो बालांबाय थायो बालांबाय थायो ओमफ्राय जोंहा खनसे खननैल' फावसायाखै आरो डेटफोराहाय बिराद ओ खनब्रै खनबा इफोरबायदि फावसायलांबाय थादोंमोन खोमा इनि उनावहाय जोंहा लास्ट दावस एक्जामा जाला बेबाय दि जाना होदों आरो फरायसाफोरा इगजाम होनो मोनाखै बेबायदि जादों आरो ओमफ्राय ओ बिनि उनावहाय ओ मानसिफोराहाय सोरबा सोरबा माने बिदिनो ओ बेसेबांथो माने हाबनानै थाबाय थानो बिदि जादोंमोन नालाय ओमफ्राय नांगौ जानाय मुवा बेसाद फोरखौ लायनो ओ थांनायफोराव लामाफोराव जिहेथु जोंहा सरखाराहाय जोंखौ एकदम माना खालामथारदों नालाय ओंखारनो मोना होननानै ओमफ्राय बेयाव ओ मानसिफोरा थ नां नाय मुवा बेसादखौ लायनो गोनां जाखा थारो ओमफाय लायनाय फोराव‌ माने लामा सामा‌याव जोङो बुजानाय ओ बेफोरबायदि नुदोंमोन आरो पुलिसफोरदों इनि उनाव बेनि उनाव जोङोओ गोबां मानसिफोरनि जिउ खहा जानायखौ नुनो मोनदों। ओ जायगायावनो जायगा जायगायावनो जायगा माने गोबां मानसिफोरनि जिउ खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो बे कर'ना भाइरासनि गेजेरजोंहाय मानो होनबा बियो ओ भाइरास नालाय एसे एसेयावनो सदेरलाबायो बेनि थाखायनो ओमफ्राय जोंहा कर'ना भाइरासनि मुङैहाय जोंखौहाय ओ भेक्सिन फोरबो लाहोदोंमोन ओ फरायसालिफोरावहाय फरायसालि कलेजफोरावहाय जोंखौ फरायसाफोरखौहाय जोंखौ फार्स्ट समावहाय जेब्ला जाजेनदोंमोन होमबाथाय जोंखौहाय ओ मा होनो ला होदोंमोन आरो ओ बयबो ओ फरायसा फोरखौ फैनानै हस्टेल फोराव फैनानै बयबो ओ फरायसाफोरखौहाय माने ओ ओ टेस्ट नायदोंमोन उम सोरनावबा भाइरासा हाबदों नामा ओ सोरनावबा मायबा जादों नामा इफोरबायदि होननानैहाय बयखौबो टेस्ट नायदोंमोन आरो हस्टेलफोराव ओ इनि उनाव आं बेसेबांखौनो मिथियो ओमफ्राय आंङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों
औ बै समाव जों आं सानसेखालिनि खोथा बुंसै आरोना सानसे खालि मेडि-मेडिकेलाव लोगोजों आंजों थांदोंमोन बे समाव जोंनि बिनि टाउन मोनसेयाव जों मुलि लायनो फानदोंमोन आरो मेडिकेलाव
औ औ
थांदोंमोन बे समाव जोङो लामायाव सासेबो मानसि लोगो मोनाखैमोन मानो होनब्ला लकडाउन कारफिउ जाबनानै होनोनाय जादोंमोन ना खोनादों दा? औ बे समाव माने औ बे समाव माने गोसोखौ ओरै बायदि निरा मोनदों ओरै बायदि निराम मोन दों माने ना सिमांवसो दोङो ना मोगथावसो दोङो बिदि मोनदों आरो जोङो जेब्ला मेडिकेल मोनहैयो जों मुलि लायो बे समाव जोङो माने आरमि गारिखौल' जोङो लाइन लाइन‌ लाइन‌ लाइन थांनाय नुदों आरो ना ओमफ्राय जोङो जेबोखौनो माने नुवाखैसै मानसिफोरखौनो हान्था मेला खालामनाय नुवाखैसै जिहेथु माने सरखारानो होबथादों जाहैबाय नालाय दा आयेन होबाय नालाय जोङो नुवासै ओमफ्राय दा जों फैफिननायाव लामा ससेयाव हरखाब गंसे पुलिस गारि फैबाय आरोना
औ औ
दा बेयावथ' बे समाव मास्क लाया लाफानो बाइकआव सानै डाबल गारि डाबल माने उथिनानै फैदों आरोना ओमफ्राय दा पुलिसा नुनानै बिसोर थाथ' होनबाय आरोना बे थाथ' थाथ' होननायाव बिथांमोना थाथ'बा गिबाय बुखागोन नालाय ओमफ्राय दा खारनानै खारनानै बाइकजों गोलैहैबाय आरोना जोंङो मा जाखो मा खालाम खौ जों बेखौनो नुबोआसै बिदि जाबाय आरो दा आरो बिदिनो जों न फैबाय साननि उनाव सान बारलांबाय जोंनि नआव माने बुथुमनानै दोननाय मैगं थाइगं बेफोरो जोबलांनो हमबाय साननै सानथाम सामब्रै बारलांनानै ओमफ्राय बे समाव जों बानलुखौनो जोंङो मोनजाला दा बानलुआ साप्लायबो फैला माला बे समाव सोरबा सोरबा साफा सानै बबेथिंफ्रायबा बुथुमना लाबोनोसै फवासे फानलुनि बेसेना जौसे रां मालाबा खोनाफेददो नोंग ना नोंङा बे समाव जादों आरो सेरसे आलुनि दामा दजि रां बे दि जादों आरो बुहुद खस्थ मोनदों आरो
औ जोंनिथिंग बिदिनो जादोंमोन
औ औ औ आरो बिदिनो माने मेडिकेलफोराव लांनायावबो बे टेस्ट खालामनो गोनां जादों आरो भेक्सिन गैयि भेक्सिन लानाय नङि सार्टिफिकेट भेक्सिननि गैयि बेफोर माने बहुद माने गोब्राबथियाव गोलैनो गोनां जादोंमोन आरो ना जेंनायाव औ औ बिदिनो सोरबा सोरबा माने एसे बोराय एसे बुरै बैसोनि मानसिफोरा मानो बिदिनो गोब्राब खालामनायनि थाखाय माने थैनो गोनांबो जादों आरोना माने डक्टर नार्स बेफोरबो गिनाय गिनायजों संखिबाय
औ
बेरामि नुबा गिनानैनो बिसोरबो दांला बेबायदि थासारिया फैनाय जाबाय आरो औ बे बे गोरोन्थिया बे गोरोन्थिया डक्टर नार्सनि नङा बेयो जाबाय बे मोनसे बेरामनि थाखाय आरोना महामारिनि
ओ ओ औ
खाय बयबो सुबुङानो थैनो गियो जिहेतु बुहुमाव दा बि बेराम जाबा अ थैगोन आरो बेनि थाखाय सोखानायनि माने भेक्सिन बा बिजि मा मुलि बेफोरबायदि ओंखारनायनि मानो जेबो खोथायानो गैयामोन। बै समाव दा बे थासारिया जोंनि गेजेराव सोमजिदोंमोन आरो
ओं
उम अब्ला जोङो दिनै एसेखोनो बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ सावरायनानै दोनथ'नोसै खोमा न'?
औ औ जागोन दे।
औ औ दे
औ औ दे।